हेलौ
औ औ दिनै लाय मा गोसोखां हरखोलै
ए क गोसो खांनोलै नोंथांखौ गोबाव जाबायना कल खामैयाबो
गोबाव जाथार माथो गोसोखांथारला
ओंखारला समफोरानो थोला माथो
ओ बावबायसोनांगोन आंखौ
कलेज फरायनाया सोलायबाय लाङा कलेजावबो थांबाय थानांगौना
औ बेलेग बेलेग फरायनाय जाबायना गोदो स्कुलाव फरायनानै
उम नोसै ओरै फरायफैनानै सिफासो लोगोमो थ आरो नोंहा दा खारला थांफिबालाय मालाय नआवहाय जमाबो फरायनो मोनासै दा क्लास फाइभसिमलसो फरायनो मोनबाय बिनिफ्राय गैला नोंथाङा गारनानै थांबाय जों
नफोराव बेलेग बेलेग जाबाय नालाय गोजान गोजानाव
उम
औ औ जाबाय
लोगो हमलाय गोबावथार जाबाय नोंखौ नुयियाबो
मेट्रिकआव माथो फार्स्ट डिभिसन मारिबाय नोंथाङा
मारिदोंमोनलै लेटार मोनसेल लाखिनो हाबाय माथो
आंहासो गैया फार्स्ट डिभिसनल लेथार सेथार मोनाखै जेनथेन मेथेसो बिनोबा सेक जेन थैमोन जेनसो सिकोनावसो थांनो नागिरबायमोन
उ आंबो गैयालै मा होलाबाय नोंसोमोन माबोरै माबोरै जाखोथाय हमनो हायासै आं दा फरायगासिनो दं नोंथाङाबो दा
औ फरायदों फरायनायालाय
उम
बोरै फरायनायफोरा बोरै सोलिदों?
दिनोसै मोजां जबो नोंथां
उ मा लाखै नोंथाङालाय कलिसाव?
कलेजावहाय आङो कमार्स लादोंमोन
अ
नोंथाङालाय मा लादों?
आं साइन्स लादोंमोन
साइन्स
औ
मोजां ना नोंथां क माबा कलेजफोरा?
मो मोजां मोजाङालाय नोंसिना बेस गोजान जायो ननिफाय
जोंना सल्ल सल्ल मिटार सो बा मा होनोमथाय इदिखौ
किलोमिटार ना
सल्ल किल मिटार अ अ औ सल्ल किल मिटारसो जागोन नोंथां
औ
नोंथांमोनालाय नोंथांहाथ खाथिसो जायो इसे
उ जोंनाबो बिसिनो जागोनथां आं बारा आनदास हमनो रोंलायलाङालै मिथिला ना आं बारा बिदिनो जागोन एसे एसे खाथिनि जागोन आरो
नोंथाङा माजों थांगोन नाय
ए है मालाबा ननि स्कुटिखौ मोनो मालाबा गारि भाराफोरजों थांला बायो साइकेलफोरजों
उम आंहाबो गारिसो गाखोलानांगौ साइकेलजों ससे उम मथर थिनालिया माबासिम थांनानै गारिसो गाखोलांनांगौ
औ नोंसिना
बाइकफोरबो गैजाया नालाय ग ओं जोंना ओं ओं नोंथां बेनो
बबेसिम दं ओमफफ्राय ना कलेजआ
जोंना सिक्स सेमिस्टारसिमल दं नोंथां बिनिफ्राय गैला
उ जोंनाथ गैबावआनो बेयाव फिय फास जाबाथाय बेलेगाव थांदोलाय
उम बानस्लायबायथानांगौ माथो नोंथां नोंना
औ गैलि जोंथिं बारा खले औ
मा होनदोंमोन नोंथाङा
ए जोंथिं कलेजफोरानो बिदि फिसा फिसो दं बेलेगाव सरायहनांगौ एसे गोजान गोजान
जोंथिना बिदिनो गिदिर गिदिर दं आरो ना केज कलेजफ्रालाय लुदेरलागासिनो दङ जोंखैबो कलेजफोरा
जोंथिंबो सरखारारा माथो लुना होगोन होनदोंमोनलाय गैया माथो
कलेजफोरा खाथिफोराव गंबैसो दं नोंसिनदों ना नोंथां
जोंथिं गंथाम दं
गंथाम
औ
जोंथिथ' दंलाबायोलै बिदिनो
ओ जोंथिं बारा जाथ'वाखै दा।
गंब्रै गंबासो कलेज दंखोमा
अ।
बेयावनो मोजांलै जोंना सयदुवार कलेजावनो नोंथां।
अ मोजां जायोना क्लासफोरा?
मोजां जायो औ नोंथां नों थाबा इन्टारेस्ट
औ मानसिफोरा साबैसे जायो मोनालाय
ख्लासाव?
औ।
क्लासाव नाइनटि ओइदसोल' जायो स्टुदेन्टआ।
टि ओइड?
ओं हानद्रेद जानो सानै खम।
एखे जोंनावबो बिदिनो ओइटिनाइन जोंना।
उम।
गैलालै सिमा दा साथामसो थांबाय आरो खम जाबाय।
उम।
मास्टारफोरालाय साबैसे नोंथांमोननालाय?
जोंना सयजन।
सयजन।
ओम।
ए।
नों थाबासो इन्टारेट जायोमोन नोंथां गोदो जमा जमा स्कुल थांलायलायनाया दा इन्टारेस्ट जागौमोनना कले लेसावबो जमा जमानो।
औ गैलाना नै दा फैनांबाय न'आव।
उम।
आमाय मोननावसो थायोमोन नालाय आं।
उम।
न'आवबो थानांगौना मालायनावलाय बेसे थाबाय थानो?
ओं थांनो लुगैयो होनदो न'आव।
औ।
मालाबा बेरायनो थांगोन र' नोंसिनिथिं।
औ फै।
खबरल' हर नों खेबसे।
खबर हरसै र' एगजाम जानो नागिरदों र' एजाम, एगजाम जोबखांबा थांसै
औ एगजामालाय माला जागोन?
एगजामा नै जासिगोन। दा मानो ने जुलाइ जुन अ जुन जुलाइनि थिन थारिखावनो।
एगजाम माने मा तेस्ता नामा?
टेस्थथ' नङा फाइनाल जासिगोन।
फाइनाल जासिगोनानो।
ओम।
अ जोंना जाथ'आ होनदों माथो।
नोंसिना
औ। जासिगोन जोंनाबो जासिगोन खोमा खोनथाथ'आखै आरोखि जायखिजाया खोन्थाथ'आखै।
स्ट्रिक जाथारोना आरो जोंना कलेजआ ओंखायनो मानसिफ्रा बिराद हाबफैयो बेयाव
मोजां होनबालाय
साइन्स दं कमार्स लाफैयो बड' मेजर बिदिनो मा मा लाफैला जोबो पलिटिकेल
औ रदंजोबो खोमा ना नोंसोरनाव बिदिया
दंजोबो ओफ्राय लेखाफोरखौसो मोननो नागिरथारा जोंनिथिंजाय
अ हाथायफोराव फाना
हाथायफोराव मोना कलेजनि लेखाखौनो मोना जोंनि-
औ अबावथो लायोमोन ओमबालाय
गोजान गोजान गुवाहाटिफोरावसो लायनांगौ जोंना
अ ओमफ्राय नोंसोरनो थाङोना माने मास्टारफोरा लायना होफैयो
मास्टारफोरानो थाङा जोंनो थांनानै लायना फैनांगौ
अ गुवाहाटि बेसे गोजान जायो नोंसिोरनिथिं खै घन्टासो नांगौ
बारा नाङा सानसे बेयावथ' सानसेल'सो लायो खोमा
ट्रेन जों थांङो ना बास जों थांङो नोनसोरलाय
ट्रेनजोंसो थांनांगौ बासजों थांनोथ' एसेबां फैसा गैयाना नोंथां
अ मा नों हारसिं थाङो ना लोगोफोर थाङो हारसिं थाङो ना लोगोफोर थाङो
लोगोफोर ज' जानानै थाङो जों लेखा लायनो बिजिनि लेखाखौनो मोननो नागिरा जोंखोजाय बेयाव
औ
गोजान गोजानावसो लायनांगौ
जोंनालाय गुवाहाटियाव थांलायनाङा खाथियावनो मोनो लाबोयो माने बेफारि खालामग्रा दं माने सासे गुवाहाटिनिफ्राय लायग्रा
नोंसोरनियानो मोजांलाय जोंनिथिंजाय लाबोआनो लेखाखौनो
माने फैसाखौ इसे बारा लायो आरो गाव थांनायनि सा खरस
लेखाखौ जोंना लायनांगौसो गोजान गोजानाव दा लेखा बायनाय गारि भारा थांहोनाय मानाय फैसा प्रब्लेमथार
प्रब्लेम दाम दामथार ना लेखाफोराबो जोंनालाय एसे खाथि खाथियालाय होमबाबो ओम लेखाफोरानो दाम दामथार ना
लेखाफ्राबो दामथार आयु आरो एदमिसन खालामनाय फर्म फिथा खालामनाय फैसाफ्रानो
औले फैसाफोरखौनो माथो खामायनो हाथारला।
फैसाफोर एसे एनै हाजिराफोर मोनला बायोबा कलेज बन्द'फोरबा मावलाबायोमोन।
हाय जा कलेज बन्द' मोनबा।
अयनाय। उफायानो गैया।
बि ए सिमल' फरायसै सिक्स सेमे सिक्स सेमिस्टारसिमसोल'।
औ आंबो बारा बुरजा फरायालै।
फैसा थाखा होनो हाबा फरायनाय होनो हायाबाथ' फरायला।
औ। दे होमबा जोहा खबरा मोजां मोनलाय।